नोंथां औ खोनादों नोंथां?
औ हेलौ
औ
नोंथांना गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै रायलायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
बिदिब्ला नोंसिनि ओनसोलाव मा खुन्दुंखौ बाहायो
जोंनि
जोंनि ओनसोलाव जोंनि ओनसोलावहाय खुन्दुं बोहोयखौ बाहायो नोंथां हेल' खोनादों नोंथां हेल' नोंथां खोनादों